खुलुमबाय नोंथां।
मारायलायनो मा सावरायनो। मोनसे कुइसन सोंनि वुवादो बानायनाय औवाजों बानायनाय दामग्रा देग्रानि आगजुनिनोनाय खिन्थानाय मोनसो
औवाजों बानायनाय आगजुफोरनि मुं
औवाजों बानायनाय दामग्रा देग्रानि आगजुनिनाय मोननैसो खोन्थानाय माबा हायो।
दामला-देग्रा औवाजों बानायनाय दामग्रा-देग्राफोरनि औवाजों बानायनाय दामग्रा दे हाग्रा होनोबा फार्टावनो मोनगोन जों सिफुं सिफुं मोनगोन बेनिफ्राय गंगोना बै खर' लाना दामनाया।
हो
खुगादो दामनाया।
खर'आव लानानै ओरै खर'आव थेबना लानानै ओरै खुगायाव लानानै थेंट होननाय दामोना
अ दे।
आरोबाव।
जोंनि बर'फ्रा दाना। गोदो गोदाय बर'फ्रा दामोमोन दानि दायो आसामिस फोरखौ दामनाय नुयो बांसिन बिहु मोसाबाला खुगायाव लाना दामोना
दानियाबा नुनो थांला खम जाबाय
औ बेयो बेनिफ्राय ओं इनिफ्राय खामखौथ'दं। बिफांजोंसो बानायनाय जायो ओमफ्राय। औवाजों बानायनाय होमबा दामग्रा देग्रायावहाय आं सिफुंखौ हा सिफुंखौ नुबाय ओमफ्राय। माखासे औवाजों गोबां आगजुफोर बानायनो हायो बेफोर जाहैबाय। चेयार बानायनो हायो ओरैनो। उन्दुनो थाखाय जों माखासे खा फालेंखौबो जों औवाजों बानायना लानो हायो ओमफ्राय न' बानायनो थाखाय फ्राय जों न' बानायनो थाखायबो जोंनो औवा नांगौ ओमफ्राय हा अ बानायोथ' आरो नों उन्दुफेरनो मोनाखै आङो उन्दै उन्दैयाव उन्दु सेरनो मोननाय औवानि बानायनाय फालें
आं मोना फेराखै माबाखौसो बानायो थाराखौसो औवादो औवादो धारखौ बानायो।
औ दाराखौ बानायो औ बे बे ओं जे औवाखौ न' लुबादि मादि सिनखावोना फिसा फिसा बिदि सिन खावनानै मा खुनथा थंब्रै गाय गायनानै बिखौ ओरैहाय समान गन गेजेर गेजेर गन होनानै आराम समान बायबानो जायो मोजां मोनसे फालें ा मिथिबाय।
ओमफ्राय आरो माबाबानो होनांबावो खोन्था
जेखाइ खबाय सान्द्रि हौवाजों बानायनाय आगजुफोर होनोबा
दाला खालाय
दाला होनालै संग्रायसो होनो।
बर' रावआव दालाखौ संग्राय होनो दाला होना ओमफ्राय सान्द्रि होनो। औ बर' राव संग्रायसो होनो ओमफ्राय सान्द्रि होनो ओमफफ्राय खबाइ बेनिफ्राय जेखाइ ओमफ्राय सेन
ओमफ्राय
दन ब्ल' बायदिसिना औवाजों मोननो हायैखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव मोनबावगोनदो औवानि ओमफ्राय न'खौबो बानायनो हायो।
ओमफ्राय
न' लुनो थाखाय बेरा नांगौनाा औवानिफ्राय
ओमफ्राय बेरानिफ्राय खन्थानिफ्राय सानि फिसानि माबाखोबो बेराखौबो सानैखौबो प्लास्टिक होनानै बानायजायो।
आरोबाव आरो मा मा?
अ
बहुद बानाय जायो बहुद रोखोमनि बानाय जायो।
ब न अथ
निफ्राय ओमफफ्राय आरो गोसोआव है नैला
मा होनदों।
गोस गोसोआवैनिला आरोबाव
आरोबाव आरोबाव आरबाव गेसौ अ आं आरो मा मा मोनो आं गोसोआव गैला दे नों खिनथादो माखासे
नाखौ सोंगोन खोन्था
दानि जुगावथ' दानि जुगाव माख औवाजों आं माखासे नुबावदों ह फुथुला बनायनाय माखासे आखाइनि हाबा बानायो आरोना ओमफाय बि
माबोरै माबानाय होयो माबायदि फुथ्ला
माबादि फुथला
मा होनो आखाइजों बानायनानै माखासे महर होयोना जेरै बिबार होनग्रा फ्रेम बेफोरखौ बानायोना बिबार लोंग्रा फ्रेम ओमफ्राय जिरायग्रा मुरा फिसा फिसाया
ओ
इखौ बानायो ओमफ्राय औव माबा औवाजोंनो बिबारनि महरबो होयो बेफोरबायदि माखासे दानि जुगाव नुदोंना
ओ
औ नोंथाङा मा मा मिथिगौ औवानिफ्राय बानायनाय दे खिन्थालाय
उम औवादो नों आरो आरुंखौ मिथियो आरुजिर जायोना
आरं होना थेंवल
आरूं जोंनिथिं आरुं होनो
थेंगल जिरोथ' औ औ थेंगल होनना बुजिबाय दे
आतसाा
औ थेवल थेवल खोथिया खायो माइ दांग्रि खायो
हुलाबारि बुहुत रोखोमनि बानायनाय जायो सब बानाय जायो थों बा
हुलााबारि हुखेन बानायजायो
बेनिफ्राय माबानो रोंनांगौ माबाफोर औवाफोर
मारा होनायाव माइखौ खायनो थाखाय अखा ओमफ्राय मा होनदों जिरनो
आरुं जिरनो रोंगोना रोङा नों औवानि खामानि रोंगोना रोंङा नों
आं रङा औवानि खामानिखौ औवानि खामानि जेवरा दुमनो रोंङो
उम माखो जेवरा होनो
जेवरा दुमनाय जायो ना जिं जिं जेवरा दुमोना
हा
न'नि जिं जिं बयनिबो न'आव जेवरा थायोना औ खौ दुमनो रोङो बेनिफ्राय औवा औवाजों आं गिसिब औवानि गनसिजों आं गिसिब हेबनो रोंङो
इसे बाथौ दुमनायाव खैथा औवा नांगौ बाथौ दुमबाबो खैथाबो गानांगो बाथौ दुमबा खैथा बोवानांगो हो खोनायाखै हेलौ
खोनायाखै ना थसेल'ल' मोनथाय आमयाव बाथोन द मोनबा थबाल
ओ थु
खोनाया
थसेल जानो आं मिथिया
ओमफ्राय खोन्थानो रोङोबा बायमोन
बाथौ दुमबा खोथा औवा नांगौ आं मिथिया आंनो खिनथा
जरा नाखो माखो
बाथौ दुमबा खैथा औवौ मिथिया खिन आ
थसे आरोलै औवा थसे नांगौ औवा थसे
औ ओमफ्राय औ थसे ओमफ्राय बेखौ औ ओमफ्राय बेखौहाय माबा जे बिनि जेवराखौ मोनबसो बानायनाय जायो जरा खुन्थियाखौ
एनिया खुन्थिया सब्बिस खोमा सब्बिस जरा ओमफ्राय माबाया लारि लाायना गोलावा लाइना बिदि मोनसे दोनबावोा गोलाव गोलाव सेरनानै हेबो खेबसेनो
ओं औ ओं औ जरा मोनबा
बाथौनि बानदोया बा
अ र' आं आं दिनै आं दिनै मिथिसिगोन आरोना औवाखौ गथा थसे नांगौ आरो ना बेनिफ्राय जरा खुन्थियाखौ फसिसथा
अ औवाया थसेयानो आग्लायबावोसो रोंबा आग्लायखायो औवाया खिन्थु मोजां जिरनांगो
ओं जरा खुन्थियाया फसिसथा दा
हा मा होनदो
जरा खुन्थिया पसिसथा
पसिसथा सब्बिसथा होमा सब्बिस जरा गोजा जरा नङाबा जाया जरा नों जरा
ओं बे सब्बिसथाखौ माखौ होनो सब्बिसथाया माने
नैजिब्रै
नैजिथाम
नैजिब्रै नैजिब्रै आगरखौ मिथिखा मा मा आगरनो
अ नैजिब्रै ओमफ्राय माने
आगरा मा आगरदों मिथिबा
ओमफ्राय माबाया सारिगिदिं दुमनाया मोनबा आरोना
ओम बान्दोबा
औ फान्दोबा आं दिनैसो मिथिबाय।
सिजौनि सिरिया सिरि बा होननाया। थाइगिर बिफाङा खंबा। सिफुङा बेसे सिफुङलाय
उम
गुदुंब्लाा सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा। थाइगिरखौ आखंब ने दे हरफिन दो हरजागोन ना जाना र' बायजाबथ' र' दे दानना हरफिन खेबसे जागोन जालाबा